अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां जा
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जानायनि सायाव ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो ना आंङो फोरमायग्रोनांगोन?
नोंथाङानो फोरमाय गोरना होदो।
औ बिदिब्ला जानाय बुंङोब्लाथ' जोंना दोरोङारि ओंख्रियाव गोबां ओंख्रि दोङो नालाय ओ बेनिनो आङो सबाय ओंख्रिखौ नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै जोङो ओ बेनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो खायसे न'खरफोराव जोङो सबायखौ ओ जोङो मावनानै न'खरनि हायाव एसे बारिफोराव दङब्ला बेवहाय मावनानैबो लानायखो ओ नुदों। आरो जों खायसेफोरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो
औ
निफ्राय जोंङो बेखौ लाबोनानै गिबियावनो जोंङो खौ ओ हेख्रेबग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव बेखौ जोङो दसे सम दैयाव सोमनाय जायो आरो जाहाथे बियो गुरै जायो आरो बेनि सानि बिगुरफोरा गुनाय बायदि ओ बेनि उनाव ओ जोङो सबाइखौ बायदि रोख रोखोमै जाजायो जेरैबायदि जोङो दाावफोरजोंबो जानायखौ नुदों। आरो जोङो सामुजोंबो जानायखौ नुदों आरो ओ बिब खौ जोङो औ सामुखौ सामुजों जानोब्ला जोङो गिबियावनो साम खौ सानसे बा साननैनि थाखाय सनानै दोननाय जायो आरो ओ मानो होनोब्ला जोंना सा सामुआव गोबां मैलाफोर हाबनानै थायो नालाय बेनिखायनो बियो बेखौ गुग्रोनो होनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जोंङो बेखौ मोजाङै बोखांनानै सुनाय जायो बेखौ खायसेखौ जोंङो खारजिफोर होनानैबो सुनाय खौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ मनाफोरावबो सोनानै सोनाय सुनायखौ नुदों आरो
बेबायदिनो ओ बेखौ सुखांनानै जोङो बेनि जा थाखोन बेखौ गारनाय जायो आरो बेनि उनजों एसे एसे दाननानै लानाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बेखौ आरोबाव मोजाङै सुफिननानै खायसेखौ जोङो आरोबाव रुफिननायखौबो नुदों आरो खायसेखौ रुवालादिनो बिब्दिनो संनायखौबो नुदों आरो। बेबायदि खाबखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ एसे थावजों एव फ्रानग्रोनानै लानाय जायो आरो। आरो जोङो सोमनानै लानाय सबबायखौ मोजाङै सुनानै बेवहाय जोङो खारै होनानै एसे रहायग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेवहाय जोङो मस्लाफोरबो होखा जायो नङाब्ला जोङो उनावबो हो जायो आरो, बिब्दिनो जोंङो बेयाव दै होनानै बेखौ मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव जा एवनानै लानाय ओ सामु' बेखौ जोङो होनाय जायो आरो। बेवहाय जोङो होनाय खारैखौ माबोरै ब नायो होनोब्ला जोङो बेखौ बांसिन जोंनि ओनसोलाव जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बनायनायखौ नुदों आरो।
औ।
बिदिनो जोङो थालिरनि जा मादा बेनिफ्रायबो बनायो आरो जोङो खायसे ओनसोलफोराव बेसरनि साख्लिफोरखौबो जोङो सावनानै बेनिफ्राय हाथफ्ला बानायनानैबो खारै बानायनायखौ नुयो आरो। आरो बेनि अन बायबो जोङो ओ खायसे ओनसोलफोराव सदाफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो जाय ओनसोल फोराव बेफोरबायदि खारैखौ बाहाया। आरो बेनि उनाव ओ जोङो ओंख्रिया मोनोब्ला मोदोमनाय बायदि गिबियावहाय जोङो गंगार दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो होनायखौ नुदों आरो। बिब्दिनो जोङो ओ खायसेखौ जोङो सबायाइ ओंख्रिखौ दालि बायदिबो थावजों संनानै जानायखौबो नुदों। आरो खायसेखौ ना गोरान बायदि ना गोथांफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै ओ संनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां मानो होनबा दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों साम' ओ मा होनो अनलाजों दाउ संनाय बा साम' संनाय बेफोरबायदि बुंलांदों नङा होमबा नोंथां बेयाव बयनिख्रुइबो खारै मैगं दा बर'नि आरो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' गोबांसिनानो खारैजोंसो संजानाय जायो नङा होमबा। खारैआ बयनिख्रुइबो माने गोनांसिन जानानै फैयो आरो' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोबांसिनानो खारैनि गोनांथि जानानै फैयो जेरै अनला खारै, सबायाइजों खारै संनाय सबाइजों दाउ खार बेफोरबायदि संनायफोराव गोबांसिनानो खारैखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो बे--ओ खारैखौ गोबां रोखोमनिफ्रायबो बानायनाय जायो नोंथाङाबो बुंलांबाय जेरै थालिर फसला थालिर दुखा एबा थालिरनि मादाखौबो थाब ओ दानफ्लेनाय गोबायायै सान्दुंङाव फोराननानै बेखौ सावनानै खारैखौ बानायनाय जायो नङा होमबा!
औ।
गोबां रोखोमनि जेरै ओ मा होनो उम मैथ्रुनि थारा बेफोर बायदिजोंबो बिफांखौ मैथुनि गोरलै गोरलै माने सिंनि बेफोरखौ हाखनथिनानै बेनिफ्रायबो फोराननानै सावनानै खारैखौ दिहुननाय जायो। बेबायदिनो जेरावबो माने बरनि दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोबांसिन नो माने खारैजों जायो, नंङा होनबा नोंथां! आरो
बेफोरनि थाखायबो माने आबाद मावनो हमदों आरो आथिखालावबो नुदों गोदोबो माने आबादबो मावदों मानो होनबा थालिरनि आबाद मावनानै थालिर नि आबाद मावनानैबो मानसिफोरा माने जिउ सुफुंबोगासिनो दं गावनि नांगौखौ सुफुंगासिनो दं गोबांङानो आरो मुलाम्फाबो जालांदों आरो बे थालिरखौनो माने ओ खारैयावबो बाहायदों आरो लोगोसे फिथाइखौबो फाननानै गोबां मुलाम्फा जालांदों नंङा होमबा नोंथां
औ
गोबां खारैनि गोनां जायो। आ आथिखालाव माने टाउन सहराव आरो खारै खौ मोननो थांङा नालाय बेखायनो गोबांङानो सदा खारैखौ बाहायो नाथाय टाउन फोरावबाबो माने गोबांङानो गामि ओनसोलनिफ्राय बेफोरबायदिनो थालिर फोरनिफ्राय दिहुननानै खारै बानायनानै बा खायसे गुबुन बेसरनि बिगाब जोंबो बेसर साखलि होनना बुंङोना, बेनिफ्रायबो खारै दिहुनो सावनानै आरो बेसरनि बाख्ला बायदि फोरजोंबो बिगुरजोंबो खारै दिहुन्नाय जायो सावनानै बेफोर बायदि खारिफोरखौ माने फालांगिरिफोरा खायसे फालांगिरिफोरा टाउन सोहोराव लाना थांनानै फानहैयो बेफोरनि थाखायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हादों
गोबांङानो मुलाम्फा मोननो हादों बेफोर बायदि फानहैनानै टाउन सहराव बेफोरनि थाखायबो माने गोबां आबादबो मावनाय जायो बेखायनो थालिर आबाद बा बेसर आबाद बायदि बेसराथ' गुबुन गुबुनावबो ओ थाव हारियावबो जायो लोगोसे खारैआवबो जायो नालाय आं खारैनि बाथ्रा बुंदों बे नि थाखाय माने खारै खारैनिखौ बुंदों खारै बानायनाय जायो आरो बेफोर बिथिं बिथिं मा होनो मैथुनि थारा जोंबो खालामनाय जायो होनखादों आरानोना माने थालिर बागान गोबां नुनो मोननाय जादों आथिखालाव। मानो होनबा थालिर फिथाइनिफ्राय हमनानै थालिरखौ गुदिनिफ्राय हमनानै माने जोबनाय सिमहालागै माने मुलाम्फा दं आरो ना ओरैनोष गारगारनाय थांङा थालिरा ओरै थालिर आबाद मावनो थांङोब्ला फिथाइ खौबाबो फिथाइ बो मोननाय जायो बा फोमोननानै बा गोथांङैबो मैगं ख्रि जानाय जायो आरो बेफोर बायदिनो बिफांखौबो माने खारै बानायनाय आरो गुदियावबो गुदिनि ओ मा होनो बेखौ
मादा
मादाखौबो खारै बानायनाय बेफोरबायदिनो गोबां मुलाम्फा मोनदों बेनि थाखायनो आबाद मावदों मावो आरोना बेफोर बायदि नोंथां मोननिखौबो नुयो नामा बेफोरबायदि आबाद मावनाय होमबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो थालिर आबाद मावनायखौबो नुयो आरो आरो खायसेखौ जोङो नखरफोरावनो गायनानै लानायखौबो नुयो आरो बिदिनो जोङो औ खारै बानायनाय खौबो जोङो गासैबो बोथोरफोरावनो बानायनाय जाया आरो जेब्ला जोङो एसे बोथोरा जोङो सानदुं गोसा जायो अब्ला जोङो बांसिन बानायनाय जायो आरो
औ
मानो होनोब्ला अखाफोर हायोब्ला जोंना बे राननाय जाया नालाय बेनिखायनो जोङो बांसिन सानदुं गोसोआ जेब्ला मेसें बोथोरफोराव जायो अब्ला जोङो बांसिन बांसिन बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जोङो बेसर आबाद जेब्ला मावखाङो अब्ला जोङो बेसरखौ जोङो बेखौ नाखांनानै जेब्ला बेनि साख्लि थालाङो बेखौबो जोङो सावनानै बेनिफ्राय हाथफ्ला बनायनानै बेखौबो खारै बनायनाय नुदों आरो खायसे खायसेखौ
औ औ बानायो बेफोरबायदिबो बानायो
औ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव बिदिब्ला गोदोनि बायदि आइजोफोरा ना, खांख्राय हमनाय हुदाया दङ' ना था
दङ' दङ' गोदो जेरैबायदि ना, खांख्राइ हमोमोन ना गुरनो थाङोमोन ज' ज' बिलो बा दैसा दैमा दैसा जिरिनाय जायगाफोराव आरो लोगोसे दैज्लां बोथोराव जे दै दैज्लां बोथोराव अखा हा दैफोरजों अखाजों बा दैबाना जानानै फैनाय फैनानै दैबाना जानानै थालांनाय खायसे दै दुब्लि फोथारफोराव दै थालाङोना बेफोरबायदि जायगायावबो गोबां नाफोर मोननो थाङो बेयाव ज' ज' थांनानै ना गुरहैनाय बायदिफोर खौ नुनो मोनदों लारि लारि जेखाइ खबाइ लानानै ज' ज' ना गुरनो थांनायखौ दिनैसिम नुनो मोनगासिनो आरो ना
औ
आथिखालाव माने नानि बिबाङा खमायलांदों अब्लाबो माने गुरनो थाङो आरो मोनो नांगो खिनिखौ गोबां खमायदों गोदो गोबां ना मोननाय थाङोमोन गोबां रोखोमनि ना मोननो थाङोमोन दा नाथाय बेफोर गोदोनि बायदि ना मोननाया खमायलांगासिनो आरो खायफा नाया गोमालांगासिनो दं थेवब्लाबो माववा फिथिग्रि, सें, गोरि बेफोर नाया आथिखालावबो दङ' गोदोबो दङ'मोन नाथाय गो गोदोनि दिनाव गोबां दङमोन बो दा आथिखालाव एसे समायनो हमदों लोगोसे समजों लोगोसे सोलायलांनो हमदों आरो मानसिफोराबो ना हमनाय बायदिफोराव गोबाङानो बाहागो लानो नागिरला गोबाङानो माने न'खराव फिसिनाय बेफोरखौ गोरलैयै हमनानै जानायखौ सुबिदा खालामनानै लादों मानोना बाहेराव बा गुबुन जायगायाव थांनानै ना हमहैनाय बेफोरो गोबां खमायलांनो हमदों आरो
औ
गोदोनि बायदि गोजान गोजानाव थांनानै बा बिलो बिलोमाफोराव थांनानैबाबो माने हमहैयोमोन गोदो बेफोरबायदिखौ नुदोंब्लाबो बुहुद खम जालांनो हमगासिनो आथिखालाव आरो खम जालांगासिनोबो गोबाङानो थांनो नागिरला बेफोरबायदि हमनो थांनो नागिरला मानो होनबा समजों लोगोसे गोबां थासारिफोराबो सोलायलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जानाय लोंनाय बायदिफोरा आरो माबायदि थासारियाव सोलिलाङो मानसिफोरा माने सोलायलांगासिनो थायो आरो समजों लोगोसे सोलायबोगासिनो दं बेनि थाखायनो खायफा हुदाफोरा खमायलांनो हमदों खायफा खामानिफोर मावनायफोरखौ खमायलांनो हमदों आरो न'आव थानानैनो गोबाङानो माने गोरलैयै मोननायखौ नागिरग्रा जादों आरोखि
औ
नोंथां समाबो जाबाय जोंना राय्लायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ